हेलौ नोंथां
औ हेलौ नोंथां खोनाबायना नोंथाङा?
हेलौ
हेलौ नोंथां।
हेलौ हेलौ सिक हेलौ। हेलौ चीक
खोनादोंना?
औ औ खोनादों ना नोंथाङा आंनि माथोखौ?
लखो खमायाव हो एसे लखो औ औ दासो खोनाबाय। दा दा खोनाबायना? जेबो खोनायाखैमोन आं दासो खोनाबाय औ। जाखि जाया जों मानि माबे आयदानि सायाव रायलायनो सानदों नोंथां?
औ ओ जोङो बेबायदिनो बर' हारियावहाय आइजें आयलाखौ माबोरैहाय बानायो बेनि बागै ओ सावरायनसै नामा नोंथां?
औ औ जायो बिब्दिबो। दे नोंथाङा जागायग्रोदो दे।
औ ओ बिदिब्ला आङो नोंथांनो ओ जोंनि बर' समाजावहाय आइजें आयलाखौ माबायदिहाय बा हायो बेनि बागै आङो नोंथांनो ओ फंनैसो सावरायनानै होनोसै नामा नोंथां?
औ जायो जायो नोंथां।
बिदिब्ला जोंना गोदो गोदायथ ओ बर' सुबुं फोराहाय आइजें आइला बानायनो थाखाय ओ गुबैयै औवाखौ औवाजोंनो बानायनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो ना नोंथां। ओ जोङो दा आथिखाल मु गायावबो नायनो थाङोब्ला जोंना ओ आइें आइलानो गोबां रोखोमनि मुवा बेसारखौबो जों दा आथिखाल मुगायाव ओ बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां नाथाय जोङो गोदो गोदाय खौ नायनो थाङोब्ला ओ आइजें आयलाखौ जोङो बर' सुबुंफोराहाय गोबाङानो ओ औवाजों बानायोमोन आरो ना नोंथां। ओ मानि होनोब्ला जोंना ओ रायजो जानायावहाय अ बर' सुबुंनि राय जानायावहाय ओ औवायानो गुबैसिन होननानै जोङो मोनथियोमोन आरोना नों थां। जेरैहाय जोङो गोदो गोदायथ' बर' सुबुंफोराहाय बेबायदिनो प्लास्टिकनि मुवा बेसाद बा ओ ओ स्टेलनि बा जोङो बायदिसिना मुवा बेसाद गैयामोन नालाय नोंथां। जायनि जाहोनाव जोङो बर' सु सुबुंफोराहाय नांगौ रोखोमै जानाय खौ ओ नांगौ जानायफोरखौहाय जो औवाजोंनो बानायनायखौ जोङो नुनो मोनो मोनोमोन आरोना नोंथां। ओ जेरैहाय जोंनो उन्दुनो थाखाय गोदो गोदाहाय बैसां गैयामोन बा जोङो बे बैसांखौहाय औवाजोंनो बानायनानै बेयावनो उन्दुनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन बा जोङो जनो थाखाय बा सियार बा डेक्स बेसबो गैयामोन। जायनि जाउनाव जोङो ओ औ का मा मा होनो? दं बिफांजोंनो खामफ्लाय बानायनानैहाय ओ दाननायखो जोङो नुनो मोनोमोन आरोना नोंथां बेनि अनगायैबो जोङो ज'नो था फाय औवाजोंनो बानायनाय बैसां बानायोमोन आरोना नों थां गोदो गोदाय ओ बेबायदिनो जोङो ओंखाम संनो थाखायबो गोदो गोद दायहाय बेबायदिनो थौ बा स्टेलनि मुवा बेसाद गैयामोन। नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ नोंगौ।
औ औ बेफोरखौनोहाय ओ जोंनिया ओ हाजोंनो बानायनाय दो दोख्लाब बायदिसिनाजोंहाय जोंना बर' समाजावहाय ओ बेबायदिनो बाहायोमोन आरोना नोंथां। नाथाय जोङो दा आथिखाल मुगायाव नायनो थाङोब्ला गोबाङानो ओ बेनि बागो अनगा सोलायबाय आरना नोंथां जेरैहाय जोङो औवाजोंनो माखासे जे बानायनाय आइजें आइलाखौ जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनला जेरैहाय जोङो गोदो गोदाय हाज आ हानि थिंख्लि बा दोआवनो जोंना ओंखाम ओंख्रिखौ संना जायोमोन। नाथाय जोङो दानि आथिखाल मुगायाव नायनो थाङोब्ला जोंना जेरै ओ लाइनजों संनाय इन्डाक्सन ओंखारबाय बा जोङो गेसजों संनाय पुकार ओंखारबाय थौ ओंखारबाय बा जोंनो उन्दुनो थाखाय बैसां ओंखारबाय सियार जनो थाखाय सियार ओंखारबाय बायदिसिना मुवा बेस सादा जोंनि दा आथिखाल मुगायाव ओंखारबाय आरोना नोंथां मानो होनोब्ला जोंनाथ' दा आथिखाल मुगायाव गोबां सोलोंथाइ बिथिङाव जौगाबाय नङा होमबा नोंथां? जायनि जाहोनावनो जोंना ओ दा आथिखालनि मुगायाहाय जौगाबाय आरोना नोंथां गोदो गोदायथ' जों दा सोलोंथाय बिथिंआवबो बारा एसेबां जौगानाय गैयामोन नालाय नोंथां जायनि जाहोनावनो जोंना गोदो गोदाय बेबायदिनो औवाजोंनो बानायनाय गोब गोबां रोखोमनि मुवा बेसादखौ बाहायोमोन आरोना नोंथां। जेरैहाय जोंनो ओ माइरं जायनो जावनो थाख खाय दाला सान्द्रि बाहायोमोन बा जोङो ओ ना गुरनायाव बाहायनो थाखाय जेरै जेखाइ खबाइ सेन बायदिसिनाखौ जोंना बाहायोमोन आरोना। गोदो गोदाय गोदो गोदाय बर' आइजोफोराहाय ओ ना गुरनो बाहा योमोन बेबायदिनोहाय जेखाय ओ खबाइ जेंगाय बेफोरखौहाय ओ गोदो गोदायनि सुबुंफोरा गासिबो हेबनो रोंखाजोबोमोन आरोना नोंथां। बेनि अनगायैबो जोंना गरम बो थोरावहाय गिसिब बानायो जोंना औवाजोंनो नाथाय जोङो दानि आथिखालनि बेयाव नायनो थाङोब्ला जोंना गोबां बिबांनि जेरै कुलार बा फेन बायदिसिना ओंखारबाय आरोना नोंथां गोदोनि जुगनिफाय नायनो थाङोब्ला जोंनि दानि जुगावहाय आइजें आयला बाहायनाया जोबोद ओ दिफारेन्स नुनो मोनबाय आरो ना नोंथां जेरैहाय फारागथि जोङो गोदोनि मुगानिखौ नायनो थाङोब्ला आरो दानि मुगायाव ओ निखौ जोङो नायनो थाङोब्ला गोब गोबां बिबांनि जोङो सोलायनायखौ जोङो नुनो मोनबाय आरोना नोंथां। बिदिब्ला नोंथाङा आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां जोङो बर' सुबुंफोराहाय मा मा आइजें आयला बाहायो
औ औ नोंखौ थारैनो नोंथाङा जिखिनि बाथ्रा बुंदों बे गासिबो सैथो मानो होनबा नोंगौ संसार जानाय न'खर खुंनायाव जोंहा आइजें औवानिफ्राय बानायनाय आइजें आयलानिबो गोबां गोनांथि दङ। आरो दाबो सोलिगासिनो दङ जेरैहाय गोदोबो सोलिगासिनो दङमोन नाथाय आथिखालाव प्लास्टिकनि गोबां ओंखार बाय अब्लाबो माने औवानिया सोलियो आरो ना। जेरै बायदि जोंनि बर' हिनजाव फ्रा हारसा आइजोफ्रा जेरैबायदि माइरं जावनो थाखाय जोंहा दाला बाहायो न' दाला बाहायो आरो माइ गाब सालिनो थाखाय जोंहा एस्रायै आरोबाव दालाजों लोगोसे जोंहा सानद्रि थायो दा सान्द्रिखौ सालिनानै सानद्रिजों माने बेफोर मोजां माइरंखौ लाखिनानै बा माइरंआव गोदि गोला बे माइगाबफोर थानायखौ बेखौ बासिख'नानै बे एस्राखो साइडाव दोनो आरोना
औ औ नंगौ
सिगां जोंहा नायोबा बुंनो थाङोब्ला गोदो गोदाय बांसिन जोंहा न'खर न'खर आबै आबौमोना बे दाला सान्द्रिखौ बांसिन हेबनाय नुनो मोनोमोन। आरो नरमेलि माने दाला सान्द्रिल' नङा गासैबो जेरैहाय जग्रा मुरा आलासि फैबा जेरावहाय जनो होयो। बेफोर जादों मुरा खामफ्लाय बायदि बायदि बालिजों आरो लोगोसे बिदिनो जिरायग्रा सफा सेर बायदि बायदि रोखोमनि बायदि महरनि आरो बेजोंनो लोगोसे ना गुरनो थांनाय दुब्लिबारि फोराव जेखाइजों लोगोसे खबाइ बर' हिनजावफोरनि ना गुरनाय नङा होमबा आरो बेजों लोगोसे जे गोबां दङमोन आरो आरो जोङो औवाखौ ओरैबायदि बाहायोना जिथुबा जाय औवाजों जोङो बिदिनो आइजें आयला बानायनानै जायखौ जों न'खरजों न'खर सामलायनो बा नख'र खुंनायाव बा संसार जानाय जानाय लोंनायनि खेथ्रआवबो जों बाहायनो हायो औवानि खिरखा माइ हुनो थाखाय बाहायनाय जायो औवानि खिरखा आरो बिदिनो न' बानायनो थाखायबो गोदोथ' एसेबां फाखा न' फाखा इथा बायदिसिना जालि सामेन्ट इफोरबायदि जों न' लुआमोन गाैसैबो थोरिनि नमोन बैफोरावबो औवानि बाहायथिखौ जों गोबां नुनो मोनबोदों जेरै बारान्दानिफ्राय लानानै उखुमुदा आरो जिंनिफ्राय लानानै गेजेरसिम बा गेजेरनिफ्राय लानानै जिंनिसिम गासैबो औवानिजों हेबनाय मोनसे समायना न गंसे बेफोरबायदि आरो थोरिजों जाब नानै थोरिखौ होसिननो थाखाय बायदिसिना औवा बाहायनानै खाथाब खुथाब खालामनानै बेफोरबायदिनो जों मा खालामोन आबै आबौ बिदिनो गाव लुबोदोंमोन आरो दानि दिनावबो नुनो मोनदों जोङो दानि बिदिनावबोथ'बां खिसुमान खिसुमान आं मोनसे माने ससियेल मिडिआव हाय मोनसे भिडिअ नुबाय थायो बेयो चाइनिसनो आरो ना आरो जोंहा चाइनिस होनना बुङोब्लाथ' माने चाइनिसफोरा एसे आलादा बिसोरनि स्किलाबो एसे आलादा गोबां
नंगौ नंगौ
रोखोमनि आइजें आइला बानायो आरोना बिसोरो सासे सेंग्रा गथ' नुदों आं माने ओरैबायदि आइजें आयला बानायो माने जेराव माने मानसिनि महर बायदिसिना बायदि बेफोरबायदि माने माबानो थाङो आरो खामानि मावनो थाङो आरो बेफोरबायदिनो सोरजियो बायदिसिना ना दा जों नुनो मोनबोदों गोबां आरो दाबो जों नुनो मोनगासिनो दोङो दाबो जोबनानै थाङा गोदोनि समाव जेरैहाय माने आइजें आयला बानायोमोन दा दाबो बिब्दिनो सोलियो नाथाय दा एसे खम जाबाय आरो मानो होनब्ला दानिया आरो प्लास्टिकनि बानायो प्लाटिकनि जेरै खिरिखा प्लास्टिकनि दोनग्रा आइजें आयला बा ब्रास खल गेट बेफोरखौ सोनारनाय बेफोर बायदि जोंहा सोनानै दो आरोना जोंना हा बिदिनो आइजें माबायो आरो बानायो आरो दा नोंथाङाबो फंनैसो बाथ्रा बुंदो नोंथां।
औ औ ओ नोंगौ नोंथां थारैनो नोंना नोंथां बुंनाय माखासे मुवाफोर रा गासिबो सैथ' ओ जोब नोंथां जेरैहाय जोङो दानि मुगायाव आइ जें आइला बाहायनाया जोंना गोबां रोखोमनि सोलायबाय आरोना नोंथां जेरैहाय जोंना ओ गोदो गोदाय संना जानो थाखाय खाय ओ जोंना बेबायदिनो गेस बा जोङो लाइनजों संनाय इन्डाक्सन बायदिसिना सिना गैयामोन गोदो गोदाय जोङो ओ हानि दो दोख्लायावनो जेरैहाय ओ अरदाब बानायनानै जोङो बनजोंनो संना जायोमोन नोंथां। नाथाय जोङो दानि आथिखाल मुगायाव नायनो थाङो ब्ला बिफोरो गोबां सोलायबाय आरोना नोंथां जेरैहाय जोङो लाइनजों संनाय इन्डा सन। होमबा जोङो ओ गेसजों संनाय कुकार बायदिसि सिना जोंना गोबां बिबांनि ओंखारबाय आरोना नोंथां बेजोंनो लोगोसे जोंना जेरै प्लास्टिकनि थोरसि बा जोङो प्लास्टिक नि मुवा बेसाद गोबां रोखोमनि ओंखारबाय आरोना नोंथां बुंनो थाङोब्ला जोंना गोदो गोदाय गोदाय आबै आबौमोनाहाय जेरै ओ ओंखाम ओंख्रि ओ जानो बा लानो थाखाय जोंना बेबायदिनो थालिर बिलाइयावसो जोङो जानो खौ जोङो खोनानो मोनबोदोंमोन आरोना नों नोंथां जेरैहाय जोङो दानि मुगायाव नायनो थाङोब्ला जोंना बेफोरो ओ गोबां सोलायबाय आरोना नोंथां। जेरैहाय जों दानि मुगायाव ओंखाम ओंख्रि जा थाखाय औ जोंनो बेबाय दिहाय थालिर बिलाइ बा दंफां बिलाइयाव जोंना जालिया जेरैहाय जोंनो ओ ओंखाम जा नो थाखाय थोरसि बा ओंख्रि लानो थाखाय खुरै बायदिसिना नांगौ रोखोमनि जोंना ओ ओंखार बाय आरोना नोंथां। ओ नाथाय जोङो गोदो गोदायनि बेफो फोरबायदि बाहायनायनि जाहोनाव जानो हागौ जोंनिया बर' सुबुंफोराहाय बा गोदोनि आबै आबौ मोना माखासे बेमार आजारनिफ्राय जोंना ओ गोजानाव जानायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरोना नोंथां नाथाय जोङो दा आथिखालनि मुगायावहाय नायनो थाङोब्ला ब्ला ओ जोंनिया बेमार आजारा उन्दै बैसोनिफ्रायनो जोङो बु नुनो मोनो आरोना नों नोंथां। मानि थाखाय जायोब्ला जोंना बेबायदि फ्लाष्टिक नि मुवा बेसाद बानायनाय बा जोङो बेबायदिनो गेस बायदिसिनानि ओंखाम संनाय जा बाय थानाय बेफोरनि जाउनावबो जोंना माखासे देहानि ओ माबा अंगफोराहाय नस्थ' जालांनायखौ जोङो नुनो मोनसै आरोना नोंथां। जायनि जाहुनावनो गोदो गोदाय जोंनि आबै आबौमोना बेबायदिनो ओ अरदाबावनो संनानै जानाय बा हानो हानि दो दोखायाव संना जानायनि जाहोनाव जोंना जानो हा गौमोन माखासे बेमार आजारफोरनिफ्राय ओ बार गयोमोन आर ना नोंथां बुंनो थाङोब्ला जोंना गोदो गोदायनि आबै आबौमोनखौ नायनो थाङोब्ला बेमार आजार एसेबां जानायखौ जोङो नुनो मोनामोन आरोना नोंथां।
औ नोंथाङा खोनादों हेल' नोंथाङा खोनादों ना? दा जोंहा समाबो जाना फैबाय माना जों होनबा जों नोंथांखौ उनावनो मोनफैगोननानै औ। आं नोंथांखौ उनावनो मोनफै होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय जोंनिया समा बेखिनियानो जोबनानैबो फैबाय नङा होनब्ला? बांद्राय गोबावबो जोंहा खालामजाया मानो होनब्ला जोंहा सम नि आंखाल। औ औ बेखौनोथ' नोंथां ओ दे बिदि ब्ला उननि आयदायाव नोंखौथ लोगो मोनफिगोन। अके।
औ औ जागोन नोंथां।